नोंथां।
औ नोंथां।
अ खोनाब दा
औ
टपिकआ मानि सांयाव लानो होनदोंमोन।
बैसागुनि सायाव
हब्ला जाहायनोसै नामा।
औ दे
ओ नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन नामा बैसागुनि बागै
औ सोंजायो।
बैसागुआ माने गोदो जेरैबायदि रंजायोमोन। दिनै गोदोनिफ्राय जेरैबायदि। फाराग नुनो मोनदों नामा? गोदोनि मोसानाय बा गोदोनि
औ गोदो आरो दानि। बैसागुनि गेजेराव गोबां फाराग नुनो मोनदों मानो होनोबा गोदो बैसागुखौ गाव खुगाजों थरखा दामनानै खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै गोमै मेथाइ खनै खनै न'खर न'खर हाबै हाबै बै मोसानाय नुयोमोन नाथाय दानि जुगाव रावबो बेबायदि थरखा खाम जथा सेरजा सिफुं बेबायदि लानानै मोसानायखौ नुनो बांसिनानो नुनो थांलिया दाब दाब जायगायाव दंबाबो खना खनला जायगायाव दंसै गोबाङानो गैलिया खमायलांनो हमबाय आरो बेफोरखौ गारनानैहाय देक्स एबा आ गान दामनानै बक्सआव लानानै मोसानायखौ नुनो मोनसै दायो गोबाङानो आरो बेनिफ्राय
ए
नोंथाङा मा बुंनो सानो
आंनि मोनदांथिनायावबो नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बिदिनो माने थेवबो गोदो जेरैबायदि गोसो मोदोम होनानै जेरैबायदि गोसोआव रंजानाय बाजानाय लानानै बैसागुखौ रंजायो टिभि बोयोमोन ना दानि आथि आथिखालनि बैसागुआव एसेबां मानिे रंजानाय बाजानाय इान गोसोजों फालिोनाय बायदिखौ आं नुनो मोननाय जायाखै आरो।
गाजा गोमजायै फालिनाय जाया दायो।
साफ्रोमबो गोदो न' न' ओंखारजोबोमोन आथिखालाव फ्राय सोरबा बायदिया ओंखारा सोरबा बायदिनि गोसोआव मानिबा बांसिन बिदि थानाय नुनो मोनो आरो।
औ।
दा नोंथांनि बायदिब्ला मा बुंनो सानो जेब्ला जुदि बैसागुआथ' आजिखालि गोदोनि बायदि नंलिया अब्ला बिदिनो थाङै थाङै इयुन समसिमहालागै बे बैसागुआ बिदिनो गोमालांगोनखौ सानो नामा नोंथाङा?
बैसागुआथ' गोमाया नाथाय बैसागुनि जाय नेमखान्थि बेफोरो गोमालांगोनखौ आं सानो
उम। माबोरै गोमालांनो हाथाव बा बेखौ गोमालाङोब्ला माबोरै बेखौ माबोरै हमथान लाखिनो थाखाय गोनां बेफोरखौ नोंथाङा मा होनना सानो।
बेनि बागैथ' आं बारा बुंजोबनो हानाय नङा नोंथाङा जुदि हायोबा फोरमायनो हागोन।
अ थारैनो आं आंबो इमान गोसोआव हाजोबा थेवबो आं आंनि हानायखौ बुंनोसै। बैसागुआ गोदोथ' जेरैबायदि खाम सिफुं गरखा जथा बायदि लानानै दामोमोन आथिखालावथ' इसिबां मानिे नुनो मोननाय जाला बिदिनो बैग्निक आगजु बक्स बायदिसिना बायदि बिदि इलेकट्र'निक बुस्थुजों दामग्रा जाजोब्बाय। दा बिदि बिदिनो मोजाङै जोंनि बर' हारिनि बिदिनो बेखौ फोथांना लाखिनो थाखायबा साफ्रोमबो बेफोरबायदि दामजु बायदि दामनायखौ बन्द' खालामनांगोन। आरो गोदो जेरैबायदि। बि खाम, सिफुं, जथा बायदिजों दामनानै जेरैबायदि गाजा गोमजा रंजादोंमोन थिग दाबो बेबायदियैनो फालियोब्ला बा रंजायोब्ला। जोंनि बिदिनो थागोन होननानै आसा खालामो आरो। मानोना आथिखालावथ' जौगालु मुगा बिदिनो आथिखालनि बैसागु रंजानाय बाजानायाबो एसे बेलेग जौगालु बा गोदान मुगानि बैसागु बायदियाव थांबाय होनना बुंनो हायो आरो।
औ।
दा नोंथांमोननि गामि ओनसोल बा एरियायाव बैसागुखौ माबोरै खुंनाय जायो फोरमायनो हागोनना?
जोंनि एरियायावथ' बांसिनानो बैसागुब्लाबो बैसागु बायदिखौनो मोना मानो होनोबा बैसागुखौनो दानि मानसिफोरा ओंखारनो नागिरला न'खर न'खर मोसानायखौ नुनोनो थांलिया बांसिनानो जोंनिथिंजाय। गावबा गाव गावबा गाव। पार्टि बा गावबा गाव न'खर न'खर रंजा बाजा जानाय लोंनायखौल' नुयो मोसानायखौनो फ्राय नुनो। थांलिया आरो जोंनिथिं। नोंसिनिथिंलाय माबोरै जानानै दङ।
जोंखै गोदो जेरैबायदि मोसायोमोन फ्राय इसेबां बेबायदि मोसानाय नुनो मोनला। आथिखालाव बिदिनो मोसायो मोसानाया खिन्थु आजि खालिनि इलेक्ट्रनिक बक्स बायदिसिना ना दामनाय बायदिसिनाजोंसो बांसिन मोसानाय नुनो मोनसै आरो।
औ।
आरो जेरैबायदि खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बायदि लानानै गाजा गोमजा रंजायोमोन गोदो बेबायदि रंजानायखौ नुनो मोन गैलिया आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा बैसागु होननानै बुङोब्ला मा माबायदिखौ बैसागु होनना बुंनाय जायो?
जोंनाथ' बर'फोरना बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि।
अ
मेन बैसागुआनो जाहैबाय रंज जालि बैसागु आरो मागो बैसागु आरो खाथ थि बैसागु जोङो बर'फोरा मोन थाम रोखोमनि बैसागु फालियो नङा होमबा?
औ।
बांसिनानो गाजा गोमजायै जोङो रंजालि बैसागु फालिनाय जायो। बोसोर गोदान महरै। जोङो बैसागुखौ बरायो बरायनानै बयबो। मोसौनिफ्राय मानसिसिम लानानै जोंङो रंजायो। नंङा होमबा? आरो मागो बैसागु होनबा जोंङो फिथा सौरायनि होननानै बुंजायो। मानो होनबा मागो बैसागुआव जोंङो मोसानाय जाया। फिथा देनानै माइब्रा फिथा गुन्दै देनानै माइब्रानि माथानि बायदि रोख खोमनि फिथा सावनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो न'खर न'खरबो हाबनानै साहा फिथा जानायखौ नुयो। आरो खाथि बैसागु होनबा खाथि बैसागुआवथ' जोंहा जेबो गैया खाथि बैस बैसागुआव जोंङो बुट लानानै प्रसाद बेबायदि मोनसे बाउनाय जायो बुट प्रसाद बावउनाय जायो। बेवहाय खालि खायफा खायफा मानसिफोरा सौरिय एवनानै जानायखौ नुयो आरो बेनिफ्रायथ' आं जेबो बुंनो हाया। नोंथ थांङालाय मा बुंनो सानो बेफोरनि बागै?
बुंनो थाङोबाथ' बर'निया गासिबो एखेयानो होनना बुंनो हायो। नोंसिनिखि जेरैबायदि माबायो जों बि बायदिनो दाबो इदिनो फ्रायानो बिदिनो नेमखान्थिजों सोलिगासिनो होननानै आं बुंनो हायो आरो थेवब्लाबो माने गोदो जेरैबायद बिदियै माबायोमोन नाथाय आथिखालाव बेबायदिनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय होनना बुंनो सानो आरो दा बैसागु बायदिसिनानि जाहोनाव नोंथांमोननि जायगायाव माबा माबिफोर जेंनाफोर सोमजिनाय नुनो मोनो नामा
जोंनियावथ' बैसागु बेफोरबायदि आंङो मिथिथ'वा मानो होनबा आंङो बांसिनानो बाहेरायाव ओंखारा नालाय ओंखायनो बेफोरखौ बारा एसेबां मिथिना मोना नोंसिनिथिंजाय माइ माबाफोर बेफोरबायदि जेंना जादों नामा
माने जोंनिख बिदिनो बक्स बायदिसिना लानानै जेरैबायदि दामनो मोनामोन नाथाय बांसिन लाइमोनफोरा बेफोरबायदि बक्स बायदिसिना लानानै दामनायनि जाहोनाव माखासे जोंनि लाइमोन लिडारफोरा एबसुफोरा माने बिदिखौ बादा होनाय बायदि जादों आरो गोग्गाथावनि खामानि बेफोरबो
औ औ
थेवबाबो आजिखालि फ्राय बक्स बायदिसिना लानानैनो बेफोरबायदिखौ मोसानाय खुंनाय बायदिखौ नुनो मोनसै आरो नाथाय बेयो जोंनि थाखाय गोग्गाथाव नङा होनना बुंनो हायो आरो
औ
खबरा मोजाङैनो ना नोंथां?
हा
खबरा मोजां ना?
जों होमबा थुंगेनो हासिगोन नामा जोंना टाइमाबो जाहोलांबायमोन।
औ औ दे होमबा नोंथां।
दे बेबायदि बा।
औ